औ नोंथां खोनादोंना औ
दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंबो दा फुंनि सिखारनानै ओरैनो दं नोंथां नै जिरायनानै
ओरैनो दं न'
औ
अ दा दिनैनि रायज्लायनांगौ गोनाङाव जोङो सोलोंथाइनि बागै रायज्लायनोसै नामा?
औ औ नोंथां जागोन दे सावराय जागोन।
सोलोंथाइ सोलोंथाइया मानोथो गोनां होनोब्ला आं बुंग्रोनो सानो। उन्दै सम उन्दै समनिफ्रायनो जेब्ला आ सासे बिमाया सासे गथ'खौ जोनोम होयो बे फरायसालियाव थिनहरनायनि सिगां गोबां सोलोंथाइखौ सासे गथ' फिसाया बिमा बिफा बिदा बा बिब' बा बिब' बिबैफोरनिफ्राय बांसिन मोनो बेफोरखौथ' जों मिथिखायो जोंना ओ सासे गथ'आ देरहाङो अब्ला गावनि सोलोंथाइखौ जागायजेनो बिमा बिफानि राव सोलोंनिफ्राय
औ
आ गाव गावनि ओ रावफोरखौ फुवार फुवारनानै बिसोरो बुंनो ओ हास्लाबा उन्दै समाव जेब्ला ओ बिमा बिफानिफ्राय ओ रावफोरखौ सोलोङो दा ला सैसो बिसोरनि गोसो बा बिसोरनि साननाय बा बिसोरनि मेलेमा एसे एसे एसे एसे दावगालाङो गथ'फोरा ओ बिमा बिफानिफ्राय माथोखौ सोलोंनानै बा रावखौ सोलोंनानै जागायजेनो बिबौ बिबैदों बिबौ बिबैनिफ्राय थांगोन लोगोफोरजों लोगोफोरनिफ्राय थांगोन आरो फरायसालियाव गोबां ओ गियानफोरखौ बिसोरो बुथुमगोन दा लासै नों बिसोरो जोनोम मोनखांनानै जोनोम मोन थांनानै जेब्ला बिसोरो ओ ब्रै बोसोरसो जागोन दानियाथ' ब्रै बोसोर थाम बोसोरफोरावनो फरायसालियाव हरो नङासै? दा बे थाम बोसोर बा ब्रै बोसोराव बिसोरो फरायसालियाव ओ नार्सारि बा केजि बा से थाखो ग थाखोफोराव थांग्रोनानै बिसोरो गाराङाव गाराङा बेदिनो ए बि
आरो असमिया मिडियामाव हाबबोला बिसोरो‌ ओ सराय' सराया बेफोर गासैखौबो नोंसोरो सोलोङो आरो लासैनो गाव गावनि साननाय हनायफोरखौ
लिरनानै लिरनानै गुबुननो फोरमायनो हानाय ओ जाहैयो आरो बिदिनो बिसोरो लासै लासै लासै लासै गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो सोलोंथाइ लायो आम जानो हागौ बिसोरो से थाखोनिफ्राय फरायनानै जि थाखोसिम सोरबा ओ हायार सेकेण्डारिसिम सोरबा एम ए बिए होनायसिम बिसोरो फरायनानै गुबुन गुबुन लाइ लाइनाव बाहागो लायो बेफोरनि सोमोन्दै ओ आङो सा बुंनो सानो बा आङो सोंनो सानो नोंथांनिसिम बिसोर गासैबो फरायनायाव फरायनायाव बिमा बिफानि बिहोमायाथ' थाखायो आरो बिफो बिसोरनि न'नि बिहोमाफोराबोथ' थाखायो दा सोलोंथाइखौ मानोथो बांसिन गोनां? नोंथाङा मिथिखागौ ओ दानि जुगाव फरायाबानो जाखाया आरो जिउ खुंनो थाखाय सोलोंथायाइया जोबोद गोनांथार दा नोंथांनि बिबुंथि बादिब्ला सोलोंथाइया माबायदि?
उम नंगौ नोंदों थारैनो नोंथाङा नंगौखौनो बुंबाय माने सोलोंथाइयानो जोंनि गियान नि गुदि फुंखा जाहैबाय नालाय
दा सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' दानि बेबायदिनो बा बादायारि मुगायाव थ' माने
थांनानै थानो बा माबा मोनसे मावनो नोङो हाखाया सोलोंथाइ गैयाबा। सोलोंथाइया बिदिनो आरो जोङो नोंथां ङा जेरै बुंदों जोङो फरायसालि लिफोरनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ मोनो। नङा होम
औ औ औ।
बे सोलोंथाइआ ने ओरैबायदि गोनां मोनसे दानि जुगाव जा जायफ्रा सोलोंथाइ गैया बिसोरो माने ओ गुबुनफोरजों माने रुजुनायाव माने सोलोंथाय गैयैफोरा माने बिराद गोबां बिदिनो जोंनि ओनसोलफ्रावहाय ओ जोंनि लाइमोन सेंग्रा बा सिख्लाफोरा ओ बिदिनो क्लास ओइट नाइनल' फरायनानै थाखो गु नङाबा जि सिम नङाबा सोरबा दाइन थाखोसिम फरायनानै फरायनायफोरखौ गारनायफोरखौ जों जोंनि जायगाफ्राव दा बांसिन नुनो मोनदों।
दा नोंथाङा बुंदों नंगौ फरायनायनि बेलायावथ' माने होननानै बुङोब्ला न'खरनि जायनिफ्राय जों माने रावफोरखौ सोलोंजेनबाय जायनि खुगानिफ्राय बेबो मोनसे सोलोंथाइयानोखा। मानो होनबा जों सोलोंथाइखौथ' बे रावजोंसो जों रायलायो नालाय। गुबुनथ' आरो जेबो गुबुन राव गैया बा बेबायदिनो सोदोबफोर गैया सोलोंथाइनि थाखायबो बे एखे सोलोंथाइयानो। दा नोङो जुदिबा ओ बेफोरबायदि जानायनि जाहोनखौ आं होननो सानो माने बिमा बिफा फोराबो माने नांगौ बायदि गावसोरनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो जोथोन लानो बा माने दैदेनलांनो रोङाखै। जायनि जाउनाव बिदि ओ लामा ससेयावनो फरायनायफोरखौ गारहैनानै नङा होमबा।
औ।
बेबायदिनो गावनि फरायनांगौ जिउखौ गोदाव सोराव खालामनानै लादों जोंनि दानि गथ' फोरा दा। गोबां न'खरफ्राव नुनो मोनो सोरबाया दाइन थाखोआव खनसे फेल जाबाथाय नङाबा गु थाखोआव खनसे फेल जाबाथाय बेयो फरायनायखौनो नागारथारनानै न'फोरावनो उदां उदां थायो। दा बेफोरखौ बिदि नुब्लाबो जोंनि बिमा बिफाया मा माखासे न'खरनिया माने है गावगाव फरायनो बाबायबालाय दा फरायथोंसै। फरायनो गोसो गैयाबालाय दा फरायथोंसै, साख्रि बाख्रिबो मोनखानाय नङा मा नाय नङा नै बेेफोरबायदि रावफोरजों गावनि गथ'फोरखौहाय माने बुंनाय जायो आरो। दा जोंनि माखासे न'खरफोरनि बा जोंनि बांसिन न'खर बिमा बिफाफोरानो सानो जे फराय नाया खालि साख्रि बाख्रिनि थाखायल'। नाथाय बेखौ बिसोरो बारा बुजिनो मोनाखैदि फरायनायजोंनो नोङो सोलों नानै मावनो हायो नङा होमबा?
माने नोंनोथ' साख्रि बाख्रि फराया नालाय नोंथां दा गोबां खामानिफोर सोलोंनो हायो जेरै नोङो ओ फरायनानैल'दि सरखारि साख्रि मोनगोन बेनिफ्रायल' नोङो खामायनो हागोन बेथ' नङा ना नोंथां। नोंथाङा बि जिनेस लाइननिबो फरायनो हायो नों साख्रिनि न'
नोङो आबादारिफोर आबादारि लाइननिबो नोङो आबादारि थाखोनिबो नोङो सोलोंथाइ लानो हायो।
नंङा होमबा
औ औ
जोंनि न'खराव बा जोंनि गामिफोरनि सुबुं फोरा बुजियाखै आरो माने बिसोरो सानो जाहैबाय जे फरायबाय बियो माने सरकारि साख्रि
मावगोन बे मोनसे हल' थांखि लायो आरो बिसोर बिसोरो दा बिसोरो बुंङो जाहैबाय सोरबा सोरबा साख्रिबो मोनखानाय नंङा फरायबालाय मा मनो माथो थाखा फैसा गाराबा दानि जुगाव सख्रिफोरखौ मोननांगौ जोंनि माखासे जे माने सिस्टेमफ बेबो जाबोदों थाखा फैसानि सायाव साखा माने थैब्ला माने नोंनि आखल आखु नोंनि सिनायजानाय बेनो माने गुनजों बेबायदि मिथिजानाय सिनायजानाय बेनो एसेबाबो गुबुन रोखोम जाहाय नोंथां आरो सोलोंथाइ गोनां सुबुंङा बिनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो सोलोंथाइ गैयि सुबुंजों एसेबो रुजु जाखाया आरो बियो मानो होनबा बिनि साननाय हनाय मावनाय गासैबो बियो बेबायदिनो मोजां मोनसे आ बियो माबा मोनसे मावनो नागिरबा बियो सानग्रोनो हानाय मोजांङै बेखौ बिजिरग्रोनाय बेफोरखौ बियो मोजां साननाय हयै मावो आरो माने नोंथांङा सोलोंथाइ गोनाङा दा बेखायनो जों माने सोलायनांगोन जोंनि न'खरफ्राव जिबायदि सानो गामिफ्राव जि बायदि दि सानो जे सोलोंथाइया साख्रिनि थाखायल' बेफोर साननायफोरखौ जों नागारनांगोन आरो नोंथां दा नोंङो सोलोंनाय होननानै बुंङोब्ला सोलोंनाया लेखानिफ्रायल' सोलोंनाय बेखौल' बुंङा नंङा होमबा जोंङो माने जों मावनो रोंङि खामानिफोरखौ सोरनिफ्रायबा सोलोंनाय बेबो मोनसे सोलोंनाय नंङा होमबा माने जों ओंखाम संनो रोंङामोन बेखौ जोंङो सोलोंबाय बिमाया फोरोंबाय जोंनो बेबो मोनसे सोलोंनाय जों माबा मोनसे थिग खालामनो रोंङामोन बेखौ सोरबा सासे मानसिया जोंनो फोरोंबाय बेबो मोनसे सोलोंनाय जों सम माने सान्द्रि एखाय हेबनो रोंङा जों दानि गोबां सेंग्राफोरा लाइमोनफोरा गोदोथ' गाैबो हेबनो रोंजोबोमोन नाथाय दानि सेंग्राफ्रा बिदि सान्द्रि जेखाइ खबाइ हेबनायखौ रोंङा जों बेफोरखौबो सोलोंनो हायो। बेबो जोंनि थाखाय सोलोंनाय नंङा होमबा गुबुन दारसिनिफ्राय माबा मोनसे मानि सोलोंनाय बेबो मोनसे सोलोंनाय आरो दा जोंनि न'खरफ्रा सानो सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला सोलोंनाय होननानै बुंङोब्लाथाय खालि फरायनाय लिरनाय बेखौल' बुजियो आरो दा बेनोबां जोंनियाव गोहोम गोग्लैदों आरो गोबां न'खरफ्रा बेबायदिनो गावनि गथ'फोरखौ साख्रिबो मोननो रोंखानाय नङा मानो रोंखा नंङा होननानै बिदिनो बुंदावनाय बाथ्राफोरजों बेयावनो माने इनकारेजआ बायलांदों आरो जोंनि गथ'फोरनिया नङा होमबा दा बिसोरखौ जोंङो माने थुलुंगा होनांगोन फरायनानैल' जे साख्रिल' मावगोन बे नङा नोंबो खामानि माने बानायनानै नोंबो खामानि दिहुननानै नोंबो गुबुनखौ माने नोंनि खामानियाव बाहायनानै बेनो रां हारि बिथिंङाव बेबायदिनो मदद होलायनो हाबासो नों सासे मोजां
गुनगोनां सोलोंथाइखौ मोननाय सासे सुबुं बुंजायो आरो दा नोङो जुदि साख्रि बाख्रि मोनबा आजिखालि हर बे गोबां बेदिनो मालायनि आन्दाराबाय सिङाव ओ नोङा नोंनि गोसो बायदि आजायै माने नोङो उदांस्रियै नोङो खामानिफोरखौ मावनो हानाय जाया नालाय नाथाय गोबां दङ बेफार फालांगि नि सायावनो होन बा नोङो माने माखासे बिजनेस मावनाय खामानिफोर मावनाय नोंनि ओ गोसोबायदि हारसिं मावबाथाय माने बेफोरनि गासै बिगोमाया नोंनो जायो नालाय दा नोंनो गोसोबायदि बेखौ सालायनो हानाय जायो आरो दाथ' गोबां बेबायदिनो जोंनि ओनसोल फोराव माने गोबां मोजां मोजां ओ बिजनेस मावनो फालांगि खालामनो थाखाय मानसिफोरा ओंखारबोदों फ्रा गोबां बेबायदिनो अमानि फार्मफोर खालामगासिनो जोंनियाव दाउनि फारामफोर खालामगासिनो जोंनियाव
दा बिसोरबो नाथाय सोलोंथाइ गैयि नङा आरो सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफ्रानो नाथाय सरखार निफ्राय जों माखौ आसा खालामथ्र'नो नङा होमबा माने सासे मानसिया सा ख्रि मावनांगौबा बेनि बैसोआ द'जि बेफोरबायदिसिम मावनो मोनो बियो अब्ला मोनसे साख्रिनि माबा मोनसे समानो जुदि द'जि बैसोसिम थायोबा अब्ला इसिबां माने गोबां फरायसाफोर फरायनानै थानायफोरनो मा होगोन जों दा अब्ला नोंथां नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ' जासिगोन गोजोन्थों